औ नोंथां।
औ नोंथां, खोनादोंना नोंथां? दानि जुगावथ' नोंथां आं नोंनो माने फोरमायनो सानदों नोंथां दानि दानि जुगाथ' सोलोंथाइनि जुग नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ सा नंगौ नोंथां।
बे सोलोंथाइनि जुगाव मानसिफोरा माने जोङो उन्दैनिफायनो माने जों जिथिया जन्म' जायो जन्म' जाखांनानै जिथिया जोङो बिमा बिफाजों माने जेरै जों बिमा बिफाजों माने थानानै जेरै जोङो जेरै सो सम माने बेफोर बायदिनो माने उन्दै बैसोनि जायखौ जोङो बिमाजोंनो गुलि गुलि थानानै देरबोनाय मानसि सुबुं नङा होनबा नोंथां बेफोर बादि नो
औ औ औ।
ओ गावारि रावखौ माने उन्दैनिफायनो सोलोंथाइनि माने गुदियानो न' होनजायो। बिमा बिफा जायखौ माने बिमानिफ्राय जोङो सोलों नो मोनो राव रायलायनो मिथिनो मोनो मिथियै बुस्थुखौ जों मिथिनो मोनो। आवगायलायनो थिक बेफोर बादिनो नोंथां बेफोर बादिनो जोङो ओ जों देर
नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा रोखायै फोरमायाखै नोंथां एसे रोखायै मोजाङै फोरमायना हो नोंथांनि ओ बुंनायफोरखौ खौ बुजिनो गोब्राब मोनदो
बुजिनो गोब्राब मोनदों नोंथां माने आङो सोलोंथाइनि सायाव सावरायदों मानो होननानै बुंबा सोलोंथाइया उन्दैनिफ्रायनो गिदिर समसिम बोरै माने मानसिया सोलोंनानै बायदिसि ना गियान आरजिनाय बायदिसिना गियान आरजिनो हायो बेफोर बायदिनि सायाव जेरै लेखा फरानिल' गियान नङा नोंथां बायदिसिना गियान जेरै राव रायज्लायनो रोंनायनिफ्राय लानानै बेफोरबादिनो चाइल्डहुद, चाइल्डहुद माने नेक्स्ट स्थेसनिफ्राय लानानै गोदोर जानायालासे माने बेसेबां माने मानसिया जौगानो हायो। बेफोरनि बागै आं माने सावरायनो सानदों आरो नोंथां। बेफोरनि बागै आं नोंनो रोखा रोखा फोरमायदों नोंथां जेरै जोङो उन्दै बैसोनिफ्राय बेफोरबाय दिनो सोलोंनानै जों देरबा जों जेरै सोलोंथाइनि सोलोंथाइनि जेरै माबायाव आगान होजेनो जेरै स्कुल बायदिसिना बिदियाव आगान होजेने थिक बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि बेफोरबायदि रावफोरखौ जेरै गुबुन गुबुन राव आयदायाव जोङो जेरै सोलोंथाइ लायो जेरै बर' राव इंराजि राव हिन्दी राव बेफोरबादि आयदायाव जों सोलोंथाइ लानानै बेफोरबादिनो गोबां गियान आरजिनानै हायो आरो नोंथां बे
औ नोंथां औ थारैनो नंगौ नोंथांनि ओ बुंनायफोरखौबो आङो बुजिनो मोनबायदि नोंथां आंबो दा नोंथाङा जेखिनि बुंलांदों थारैनो गासै गनायजाथावना सैथो सोलोंथायाथ ओ बिमा बिफ फोराबो उन्दैनिफ्रायनो खांबोदों फेदेरदों बेफोरबो सोलोंथाइ होनानैसो जों रोंखा राखा जानानै। फरायनो बायदिसिना बिजाबफोरनाव मोनदों आरो फरायनो हादों मानो होनोब्ला नोंथांनि बुं ओंथिया बेनोदि जों जेब्लाखि जोनोम जायो बिमा बिफाया जोंखौ बायदिसिना राव। सोलोंनो राव गुलि गुलि थाफानानै राव रायज्लायनो सोलोंहोयो। आरो फोरखौ सोंनानैसो जों फरायसालियाव थाङो। मानो होनोब्ला जोङो बिमा बिफायानो जोंनि सेथि फोरोंगिरि। आरो नैथिया जाहैबाय फरायसालि फ फानसालिमानि फोरोंगिरिफोर नैथिया मानो होनोब्ला बुङोब्ला नोंथां जोंथ' जिहेथु रावसाव रायज्लायनो रोङामोन। अब्ला जोंखौथ' फोरोंगिरिया थोंजोङै फोरोङामोन जों फरायसालियाव थांनो रोङामोन मोन मानो होनोब्ला बेफोरबायदिनो जोङो राव सोलोंनानैसो फ सालिफोराव गाजेन हैैना। जोंखौ जिखिनि अर्थ' सोदोबनि मोनसे ओ बानन हां हां खौ बेफोरखौ जोङो फरायसालियाव फोरोंबोनानै मोनसे ओंथि फोरमाय होनो। हानाय दाजाब देरनानै जों ब बाथ्रा सोलोंनो हादों बेनिफ्रायसो जों बानन जथायनानै बायदिसिना। खन्थाइ रायथाइ फरायनो रोंदों आरो जोङो दाजाबदेरना बायदिसिना राव बाथ्राफोरखौ लिरनो हादों खन्थाइ लिरनो हादों। बेफोरनिफ्रायसो जोङो फोरोंगिरिफोरनिफ्रायसो। मानो होनोब्ला बेफोरनि सोलोंथाइनि खेथ्रआव फोरोंगिरि आरो बिमा बिफा मोननैबो गोलैयो फोरोंगिरिफ्रा। जिहेथु जोङो बेफोरबायदि सोलोंथाइनि खेथ्रआव जों सावरायदों जेब्ला जों बेफोरनि गिबियावनो बेफोरबायदि जालांनानै जोङो गोदोर गोलाव मानसि जाना। हायो जेरै जोङो बिदिनो रोंखा राखा जाना डक्टर फोरोंगिरिबो जाहैनो हायो बायदिसिना। सिना साख्रि ओ गावनि मावनांगौ खामानि समाज सिबिनाय बेफोराव । रोखा राखा जाना जोङो बायदिसिना ओ मोजां खामानि मावलांनो हायो सोलोंथाइ लानानै आरो सोलोंथाइजों जों गोबां। ओ मदद मोनबोदों जेरैहाय जोङो मोनसे बिजनेस मावनो थाखायबो जों। नो सोंलोंथाइ नांगो नङा होमबा नों
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
बिदिनो नों बेनि बागै मा सानो नोंथां ओ बे जेरै जोंहा जोङो सोलोंथाइ लानानै माबायदियै बिजनेस मावनायाव हेफाजाब होयो माबायदिया जोंनि थाखाय थाखाय सोलोंथाइयाव नांगौ मानो होनोब्लाथ' सब खेथ्रआवनो बाय सब हाबायावनो दानिया सोलोंथाइ नांगौ दानिया मानो होनोब्ला बयबो जौगानाय सुबुं गोजा सोलोंथाइ लाखानाय गोजा रोंखा राखा गोजा गोदोनिफ्राय बायदिथ' नंलाना नोंथां औ बिदिब्ला नोंथाङा बुंनाय माबायदियाव थाइया माबायदि खामानि होयो
नै नोंथां माने सोलोंथाइया माबायदि खामानि माने सोलोंथाइया गुबुन गुबुन माने रोखोमै गुबुन गुबुन गुबुन सोलोंथाइया गुबुन गुबुन आयदानि सायाव माने सोलोंथाइ लानो हायो जों जेरै जोङो मोनसे मा डक्टर सासे डक्टर इन्जिनियार जानो थाङोबा जों माने जेरै जोङो हाइ स्कुल एम इ स्कुल पास जाखांनायनि उनाव बेफोरबायदिनो जोङो डायरेक्टलि थांनो हायो गोबां रोखोमै माने सोलोंथाइ लानो हायो जों जेरै डक्टर इन्जिनियार जानो नांगौबा जोङो साइन्स आयदायाव जोङो उम साइन्स आयदायाव डिग्रि लानानै जों बायदिसिना माने बे फोर बागैनो साइन्टिस जि बिला जोङो डक्टरनि लाइन एबानो जोङो देहानि सोमोन्दै जोङो फरायनो मोनगोन बे फोरनि देहानि दाथाय बायदिसिना अंग'फोरनि बागै जों गोबां माने सावरायनो हायो आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो जोङो मेगननि डक्टर जाहैनो थाखाय जोङो मेगननि बायदि मेगननि बिखय जों स्टादि खालामनानै माने बेफोरबादिनो मेगननि डाक्टार जानाय थिग बेफोरबादिनो मेकारे मेकारफोरनि इन्जिनियार बेफोरफोरनि बेफोरनिया आलादा जायो माने बेफोराव जेरै जोङो इन्डास्ट्रियेल ट्रेनिं इनस्टिटिउट जायखौ बुङो माने आइ टि आइ बे आइ टि आइ खौ जोङो माने गोबां बिभागाव मोननो हायो जेरै जोङो मबाइल मेकार सासे सफ्टवेर हार्डवेर इन्जिनियारिं जानो थाखाय जों जेरै मबाइलनि बिखय गारिफोरनि बिखय जोङो बेफोरबायदिनो माने आइ टि आइ आइदायाव माने जोङो गोबां थाखो राननाय हिसाबै माने जोङो कर्स लानो हायो जायनि जोहै जों बेफोरबायदिनिफ्राय गोबां माने सोलोंथाइ लानानै गोबां मेकार जानायखौ नुदों बेफोरबायदिनो जों गुबुन गु बुननि मेकार जानायखौ नुदों जेरै गारिनि मेकार मबाइलनि मेकार थिक बेफोरबायदिनो जों कम्पिउटार आयदायावबो माने कम्पिउटार आयदानिबो कर्स लानानै जों जेरै कम्पिउटारनि माने गासैबो माने बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनो गासैबो माने जि बिराद मावनांगौ खामानि अफिस आखाराव मावनांगौ खामानि जेब्ला जेरै डा टा एन्ट्रि खामनाय बायदिसिना मुं थिसननाय बेफोर बायदिनि हाबा जोंबो जेरै कम्पिउटार नि जोहै बेफोरबादिनो खामानि मावगासिनो नङा होनबा नोंथां थिग बेफोरबायदिनि कारनेबो थिग बेफोरबायदिनि कारनेबो जोङो बेफोरबायदि आयदायाव लाहैनो हायो बेफोरनि बिखुन नंगौ नोंथां नंगौ।
औ आं नोंथांनि बुंनायखौ बुजिदों नोंथां औ नोंथाङा बेफोरबायदि सोलोंथाइयाव ओ खामानि होनाय बा बाहायनो हानाय सोलोंथाइ लाना नै बायदिसिना खामानि मावनो हायो नोंथाङा दा बावैसो बुंलांदोंमोन ओ मेगननि आइ जायखौ नै इंराजि सोदोबआव आइ ओ मेगननि मोनसे स्टाडि फोराव फराय होनानै बेखौ जोङो मोनसे मे गननि बागै मोनथिनानै मेगननि फाहामना हायो मेगनखौ जाय फ्रा मेगन बेमार जायो मेगन फ्रा नुवा नुवा जायो मे गननि बायदिसिना बेमार थायो भिटामिननि खमि बेफोरखौ जोङो मोनसे डक्टर मेगननि डक्टर जाना नै सुफुंनो हायो नङा होमबा नोंथां जायखौ जोङो सोलोंथाइखौ बु थुमना लाखाबाय जे माबाफोर जादोंब्ला जों मानि खमि मा जादों मेगना मानो नुवा जादों बेफोरखौ थोंजोङै मिथिनो हाखायो बेनिफ्रायथ' नोंथां सोलोंथाइया बिजनेसनि थाखायबो जोबोरैनो नांगौ मानो होनो ब्ला बिजनेसाव बांसिनानो मेथ्सनि सानखान्थि जायखौ मेथ्स सानखान्थि होनो सानखान्थि आयदायाव ओ नांगो जायो मानो होनो ब्ला मोनसे नों मुवा फानगोन जेब्ला नोंनि मुवानि बेसेनखौ नोङो अ मेथ्स सानखान्थिजों नोङो हिसाब मोनसेखौ औ रांनि बिजोङाव जोङो रोखायै फोरमायना होनो हाया बा दाजाबनानै अब्ला जोङो बेयावबो सोलोंथाइनि आंखाल जायो सोलोंथाइ थाब्लाबोसो बेबायदि सानखान्थिखौ जों गोरलै खालामनो हायो जों नों हमना ला नोंथां नोंनो आङो मोनसे माल बायदों नोंनियाव नोंनियाव आं बायदों ओ ओ दालि सेरसे । हमना ला जास ओरैनो सेम्पोल आङो फिसा मोमसे एगजामपोल होदों नोंथां दालि सेरसे बायनायाव दालिया पुवा पसिस थाका लायो । जायखौ नैजिबा राङो नै बर' सोदोबै अब्ला सेरसेयाव बेसे जागोन नोंथां । अब्ला बेखौ नों सानखान्थि रोङिया ओ गोबाव सम लायो । औ-औ जास्ट आं सेम्पोल मोनसे फिसा होनदो मानो होनब्ला बे थु गोरलै सानखान्थि गोबां गोदोर-गोदोर दंबावो नों जेब्ला गयनि फालांगे खालामगोन नोङो गयया थ' गोबां बो गय बागानाव गोबां नि नोङो बेसेंफोरखौ मोनथिनानै गोबां बेसेबां उ जुं टन टन बेसे जायो बेखौथ' मिनथि थिनाय नङा सानखान्थि गैयाब्ला ।
नंगौ नोंथां नंगौ ।
फिन थाखायबो बेफोरबायदि सोलोंथाया मोजो सोलोंथायाइया गोनांथार । दानिया सोलोंथाइ गैयाब्ला खाना खाजाबो खाना खुजाबाय सासो । सोलोंथाइ गैयि मानसिया जेब्लाबो दावगानो हाया । जोंनि बे ओनसोल बा जोंनि हादोरावबो होनजायो । बुहुम नाङैनो होनजायो सोलोंथाइ गैयाबाथ' जों जेबो दावगालांनो हाया औ बायदि बिथिङावनो सोलोंथाइया नांगौ जाजोब्बाय उम औ नो बिदिनो सोलों थो लानानै जों गोबां मोजांबो खामानि मावनो हायो जेरै जों बिगियान जानानै जोङो । देहा होब जौगानायो हादरफोरखौ बेनिफ्राय जोंनि सोलोंथाइ नि आयदाखौ सावरायनाय बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां समा जाबाय । औ गोजोनथों नोंथां दे ।